खोनादों ना नोंथाङा।
औ खोनादों नोंथां।
औ आं नोंथांजों दा स मोनसे आयदायाव सावरायनायखौ खालामदोंमोन नोंथाङा समायनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां।
औ आङो बेनो नोंथां आइदाया जे बर' गामि नोंथां नङा होमबा बर' गामि होनना बुङोब्ला जों बेयाव मा मा जोंनि जेनाखि माखासे नेमखान्थिफोर बेफोरखौनो सावरायलायसै
औ नोंथां औ हागोन।
दा बिदिब्ला नोंथाङा जागायनो ना आं जागायजेननो।
नोंथाङानो जागायजेनग्रोदो।
औ दे नोंथां।
अ।
औ नोंथांजोंहा बर' गामि होननानै बुङोब्लाथ' जोबोद माने माबा दङ। बेफोराव नेमखान्थि लोगोसेनो जों माबायदि रायजो जाबोदों, आरो जोंनि बर' गामिफोरा माबायदि जायो बेफोरनो जाहैबाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ जेरै जोंहा बर' गामि होनना बुङोब्लाथ' जोंहा बर' गामियाव मोनसे। बा सासे माने गोरायुं थायो नङा होनबा नोंथां जायखौ बिसार खालामग्रा लोगोसेनो जोंहा गामियाव गोबां माबाफोर थायो गाहाय नेहाथारिफोर नेहाथारिफोर आफादगिरिफोर नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां
आरो जेनाखि जोंनि बर' गामि बेयोथ' जोबोद गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बर' हारिया एखुथा एखुथा बा आलादा आलादा संसार जाबोनाय रायजो जाबाय नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां
ओ जोंहा बै बर' गामिफोराव गोबां माने समायना रमायना मोनसे माबाफोर थाबोनाय दङ जारिमिनारि माबाफोर दङ। जेरै जोंहा बर' गामियावहाय गोबां माबा जेनाखि गेलेनाय मानाय बेफोरबायदिफोरबो दङ नङा होमबा नोंथां जेरै जोंहा फुंनि समाव जोङो सिखारनानै बा बा बाजिबानो आरो खारनानै जों मोखां सुयो लोगोसे माखासे न'नि खामानि मावो सोरबा दुब्लियावहाय नांगोल बा मोसौ होनानै थाङो नङा होनबा नोंथां बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो बर' गामियाव लोगोसेनो सोरबा जोंहाथ' बर' हिसाबै एसेब्लाबो माबायो जौ सावो नङा होमबा नोंथां जौ लोङो नालाय बेफोरबायदि सोरबा बर' आइजोफोरा जौ सावो अमानो आदार होयो आरो बेफोरो जोबखांनायनि उनाव जोंहा माखासे जायनाखि साहा फुदुंना लोङो बा फुङाव ओंखाम जायो एसेब्लाबो आरो सिखांनानै जों गथ'फोरखौ दसे स्कुल सम जायैनि सिगां गथ'फोरा गाव गावनि लोगोफोरजों थांनानै गेलेलायहैयो लामाफोराव। आरो फरायसालियाव थांनाय सम जायोब्ला उन्दैफोरा उन्दैफोरखौ जोङो जोंनि बिमा बिफाफोरा मानिे बेग बाहोनानै थिनहरो आरो नङा होमबा नोंथां
था
थिग बिदिनो जोंहा गामियाव गोबां नेमखान्थिफोर दङ जेरै दैसार खुंनाय मा खुंनाय सोरबा दाय फोर मावदोंबा बैफोर माबाया गामिनि गोराया माने बिसारखौ खालामो थिग बिदिनो जोंहा बर' गामियाथ' मानि गोदो गोदायनिफ्रायनो जोबोद साब साब सिखोन थाग्रा नङा होनबा नोंथां जेबो माने लेथ्रा लेथ्रा बेफोरबायदि जों हाग्रायाव थादोंबाबो माने। जेबो माने लेथ्रा बुस्थुफोरखौ जों बजबना लायाखै नङा होमबा नोंथां। जेरै माबा मोनसे माबा जायोबा मैला मैथा जायोबा जों बेफोरखौ साफा खालामो लोगोसेनो जोंहा आमथिसुवा होननाय मोनसे माबा दङ बैआवबो जोंहा मानिे गामिनि माखासे हाग्राफोरखौ जोङो साफा खालामो एवस्राङो नङा होनबा नोंथां।
माने बुंनो थाङोब्ला जोंहा बर'फोरनियाव गोबां नेम दं जेरै हाबा हुखाफोर जोंहा हाबा हुखाखौ गामियावनो होयो नङा होमबा नोंथां जेरै गामिनियानो माने जोंहा दानि माने आथिखालाव जों सोलायनायखौ नुनो मोन्दों हाबा हुफानि बोथोरावबो बेलायावबो गोदो गोदायथ' जोंहा माने गामियैनो। माखासे हाबाखौहाय खुंनो हायोमोन। खम सम रां माबा बाहायनानैनो मानानि रांखौनो बांसिन बाहायनाङामोन होनना बुंजायो जोंहा मानि हाबा हुखानि मुङाव जोंहा मानि अमाफोर फिना दोनखायोमोन नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
आरो अमा फिना दोनखानानै जोंहा माखासे मैगं थाइगं माइरं बेफोरबायदि जेनाखि नांगौ बुस्थु बेफोरखौथ' गामियावनो मोनसे हाबानि ओ सिनि साहा मानि मोनसे मेल बायदि खुंनानै माने बै हाबानि बेक्ति गथ'आ गावनि न'आव लिंहरो नङाोमा नोंथां एसे एनै जेनेबा जौ लोंहोनानै। बैयावहाय मानि माखासे बाननाय जे हाबाफारि बेफोरखौ लानाय जायो। जेरै आं दिनै आं नोंथांनि हाबायाव जेनेबा आलु दस केजि हरगोन आं संख्रि हरगोन आं उमुख हरगोन जेनेबा आं बिदिनो माइरं होगोन आं थाव होगोन बेफोरबायदि होननानै मोनसे बानलायनाय मोनसे माने खामानि दं आरो जों नंङा होमबा नोंथा नेमफोर औ थिग बिदिनो ओमफ्राय जोंहा हाबानि जेनाखि माखासे सियार टेबोल बेफोरखौथ' जोंहा माने गामियावनो खांजोबोमोनोन नोंथां न' न'। सोरनावबा सेर दंबा सयेर लाना फैसै सोरनावबा खामफ्लाय दंबा खामफ्लाय लाना फैगोन जा दं मानिे हाबायाव मानि मा मा खामानियाव बाहायजायो बाहायजानाय हाबायाव बाहायजानाय माखासे जेनाखि मुवा बेसादफोरखौ माने जोङो गामिनिफ्रायनो गावजों गाव मदद होलाय लायो आरो नङाहोमबा हरलाय लायो थिग बिदिनो जोंहा ओंखाम। ओंख्रि संनाय बेयावबो जोंहा गामिनि सुबुंफोरानो फैनानै संफैयो ओंखाम ओंख्रि खुरनाय बा राननाय बेयावबो जोंनि गामिनि सुबुंफोरानो ज' फैलायनानै माबा फैयो मावलायफैयो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
माने बिदिनो आलासि बरायनाय मानाय बेफोराव माने गामिनि माने बुंनो थाङोब्ला जोंहा। रां गानो मानि बारा थांखाथारामोन आरो बै समफोरावहाय नाथाय आथिखावथ' जों नुनो मोनो ओंखाम खुरग्रानिफ्राय लानानै संग्रा रानग्रा बेफोरखौ लानानै जोंहा माने गोबां मानिे आथिखालाव जोङो फैसा होनानैसो लायो आरो नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ फैसा होनानैसो मावहोनाय जायो। दा बिदिब्ला नोंथाङाबो जोंनि बे बर' गामि आरो माखासे नेमखान्थिफोर बिनि सोमोन्दै एसे बुंदो नामा नोंथां।
हागोन नोंथां दा जेरै नोंथाङा बुंबोनाय बायदिनो जेरै जोंनि बर' गामि बा बर' ओनसोलफोरावहाय मा माखासे नेम निथि बा खान्थिफोर दं नङा होमबा नोंथां गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जोंनि आजौ आजैमोननिफ्रायनो बेफोरबायदिनि माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथाङा बुंलांखाबाय थेवब्लाबो आंनि मोन्दांथियाव आङो बुंनोसै आरो। दा गिबियावनो जेरै नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो जेरै बेबायदिनो हाबाफोराव जेरै खुङो नोंथांमोननि जोंनियावबो बिदिनो खुङो ओमफ्राय सोलायनायखौथ' दा नुबाय थिगैनो सोलायगासिनो दं आरो गोदोनि समफोराव बेबायदिनो जेरै ओ माइरंफोरखौहाय जेरै उवालफोरावहाय माइफोरखौहाय उवालाव देनानै माइरंखौहाय दिहुननाय जायोमोन गोदोनि समफोराव आरो गोदोनि समफोराव जोङो माखासे बर' हारिनि रायजो जानायाव नाहा मैहा बा सिखार खालामनाय बेफोरबायदिबो माने अनेक नुनो मोनोमोन आरो खोनानो मोनोमोन आरोना मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' हारियहाय ओ बर' माहारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो माने मैहुर खालामनानै सिखार खालामनानै जायोमोन आरोना बै समावहाय दा नाथाय दानि समफोराव नुनो मोनला ओ दा बेनिफ्राय आरो गोदोनि समफ्रावहाय बिदिनो नोंथां बुंनाय बदिनो जेरै आ
औ
गोदोनि समावहाय माने रांनि बारा गोनांथि गैयामोन आरोना रांफोरखौबो जोङो मोनला बयामोन आरोना जेराव सोरबा सासे मान सिजोंहाय जिनिस सोलायलायोब्ला ना माबा मोनसे जिनिस नांगौ जायोब्ला माने ननि माखासे मैगं थाइगंफोरजोंनो सेलायोमोन आरोना बिनिफ्राय आरो ओरैबायदिबो खोनाबोबावदों जे ओ सोरबा सासे मानसिया सासे मानसिनो माने ओ हानि बे सासे मानसिया हानि गोनांथि जादों जेनेब्ला ओमफ्राय बे सासे मानसिया बे हाखौहाय बेनो फानगोन आरोना बे फाननायावहाय जेरै दानि सम फोरावथ' नोङो रांफोर नङाबानो माने हाफोरखौहाय बायनोनो मोन-मोनखालियो आरो ना होखालिया रावबो दा गोदोनि समफोरावहाय जौ दाबखा थाइसेजोंनो सोलायलायोमोन हाखौ बेबायदि होननानै जों खोनाबोनो मोन बोदों आरो ना
नोंगौ नोंथां
दा गोदोनि समफोरावहाय बिब्दिनो बैसागु फोरबो जोंनियावहाय ओ जोंनि मानि बर' गामियावनो गासैबो बर' गामियावनो बैसागु फोरबो फालिनाय बेनिफ्राय ओ नोंथां बुंनाय बायदि आमथि सुवा फोरबो फालिनाय बिनिफ्राय आ मागो दमासि बेफोरबायदि ओ खाथि खाासा बेफोरबायदि दङमोन आरोना माखासे फोरबो फोरबो बर'नियावहाय
आरो गोदोनि समफोरावथ' आ बिबायदिनो बिफां लाइफां फां ग्रौग्रौ जेरै बोसोमखोर समायना मिथिंगा माने ओ समायना नुयोमोन आरोना गोदोनि समफोराव थानोबो निजोममोन आरोना आरो गोदोनि समफोरावहाय बेबायदिनो जेराव डक्टरफोर गैया ओ गैयामोन माने दंब्लाबो माने गोजानावमोन आरोना थांनो लामाफोरनि माखासे ओ जेंनानि थाखाय लामाफोरा माने मोजां नङामोन गारि मथर माने खारनो हायामोन आरो ना बिनि थाखाय माने डक्टरफोरनावहाय माने थांनो हायामोन आरोना बिब्दिनो गामिफोरावहाय आ अजाफोर थायो नङा होमबा नोंथां अजाफोराहाय बिब्दिनो लोमजायोब्ला सोरबा सासे मानसियाहाय ओ बेमार जायोब्ला बेखौहाय दंफांनि बिलाइ बा दंफांनि रोदा आं बेफोरखौनो देग्लिनानै लोंहोयोमोन बा फुननानै माने बेमार आजारनिफ्रायहाय रैख खा होयोमोन आरोना
औ नोंथां
बिनिफ्राय जों नुनो मोनबावो जों जे जेरै आ गोदोनि समफोरावहाय आ माने न'आवनो दाउ अमा फिखायो आरो न'आवनो माखासे मैगं थाइगंफोरखौबो बा गासिखौबो बानायजोबखायो आरो बिनिफ्राय माने गोदोनि समफोरावहाय माने संख्रि थावफोरखौल' माने बायनानै जायोमोन आरोना बेबायदि खोनादों आरोना।
औ
मानो होनोब्ला न'आवनो गाससिबो जानांगौ खिनिखौ मानो मोनजोबखायोमोन आरोना। आरो दानि समफोरावथ' माने अनेक सोलायबाय गोदोनि बायदि नंलिया जुगाहाय। दानियावहाय लासै लासैनो माने सोलायलांगासिनो दं सोलाय माखासे जोंनि बर'नि माखासे आसार खान्थि बा हारिमुखौबो माखासे मानसिफोरा माने बावगोमालांनो हमगासिनो दं आरोना जेरै जि दानाय नङा होमबा नोंथां? जि दानायफोरखौ जों दा नुनो मोनलिया बांसिन मेसिन जों दानाय जों नुनो मोनसै गोदोनि समफोराव जि दानो थाखाय जेरै साल खुन्था माखु, थाथ, बौदि, गनसि ओ मुस्रा बेफोरनि गोनांथि जायोमोन नङा होमबा नों थां? बयनिबो न'खराव न'खर न'खराव बेबायदिनो माने जि दाग्रा मोनसे न' फिसा फिसा बानायनानै दोननाय जों नुनो मोनोमोन आरोना। नाथाय दानि समफोरावहाय जों नुनो मोनला बेफोरबायदियैनो गोबां रोखोमनि जिफोर दायोमोन जेरै बायदि बायदि आगर एरो दाउराइ मेगन दाउथु मेगन, फारौ मेगन हाजो आगर बेबायदिनो बायदि बायदि बर' हिन्जावफोरा आगर गायोमोन आरो ना आरो इन्दि खुन्दुंजों इन्दि खुन्दुंजों जेरै इन्दि एम्फौनि जेनाखि फिथोब बेजोंहाय इन्दि खुन्दुं लुनाय इन्दि खुन्दुं बानायनाय नङा होमबा नोंथां? दा बुंनो थाङोब्ला गोबां रोखोमनि माने जोंहा आसार खान्थिफोराहाय सोलिबोदोंमोन आरोना। दा जोंहा समनि आंखाल नङा होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय दा नोंथांजों बर'नि बर' बर'फोरनि माखासे आसार खान्थि बा बर' हारिफोरनि बर' हारिनि माखासे रायजो जानायनि सोमोन